नोंथां आं नै दा एसे बाहेरायावहाय लामायाव ओंखारबोदोंमोन आङो ओरैनो थाबायबोदोंमोन।
ओ नोथाङा ओइ आंबो नै ओरैनो दं।
अ होमबालाय जों सावरायलायनोसै नामा फन हरबाय नालाय? आंबो एसे फ्रि खामोन फ्रियालाय लामायाव
औ औ ओ नोंथां ओ नोंथांजों आं माने मोन से टपिकसो लाना फैदोंमोन
अ हायो हायो नों थां दे मा टपिकमोन बेबा बुंनो हागोन।
अ नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा एसे मोजां आरो गाज्रिनि सोमोन्दै‌।
अ इन्टारनेटनि बागै आं मोनथियो मोनथिनाया एसे एनै आं फोरमायनो हागोन दा मोजां गाज्रि आं रोंजोबाबो फोरमायनोसै नोंथाङा गाज्रि मोननाङा
औ औ जागोन।
दा प्लास पइन्ट होनना बुङोबा माने एदभान्टेज ना? इन्टारनेटनि बागै दा दा जोङो जों दायो इन्टारनेटनि बागै जों गोबां सहाय मोनगासिनो जों मायावनो फरायनायावनो हक ना जोंनि दे टु दे लाइफावबो आरोना दा जों बुंनो थांसिन बां सिन जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनायाव बांसिन सहाय मोनदों इन्टारनेटजों जों मानो होनबा जों मानसि बुस्थु जोंथ बि जों लेखायावनो मोनिखौहाय जों बेयाव नागिरनानै मोनो दसे समनि थाखाय जों नेट खेवबा मोजां नाङोबा माने सेकेण्डावनो मोनो माने टाइम बासियो आरो आरो नोंथाङाथ मिथिखायो दानि जुगावहाय एडमिस सनानो हक ना मानिबा साख्रिफोरनि एप्लाइ खालामनाय हक‌ सब इन्टारनेटजोंसो जाजोबो नालाय दा जों बेयो मोनसे सुबिदा आरो दा गाज्रियावबो बुंनो थाङोबा इथ दिसेद बाददेसा बे जाहैबाय बे माने मानसि फ्रा बेयाव बांद्राय हाबसोनानै थायो। गावनि माने बेलेग लाइफ बहाय बेलेग बुस्थु नायला माने एगजामफोल आं हमनोसै गाज्रियै बुंनो थाङोबा मान गेम गेलेनाय ना? बे स'सियेल मिडियाव बां ओ हाबसोना थानाय आरो बे माबा माबि गाज्रि भिडिअ' फट'ख नायलाबायनाय बेफोरथ' जोंनि लाइमोनफोराव बिराद दाख खमन जानानै नुनो मोनदों आं। जोंनि बे इन्टारनेटखौ माने सलायनायावहाय
औ औ
औ आं साननाय बायदिबाथ नैबेफोरनो आरो माने मेन इथ एदभान्टेज दिस एदभान्टेजया आरो बाखि बिफोरखौथ' आं माने एफा सानाखै आरो साननाया।
औ ओ आंबो फंनैसो बुंसै नों होननाय बायदिनो।
औ दे फोरमायदो मानो होनबा आंबो मिथिजोबा नालाय नोंथांनिफ्राय मिथिबा जों सानैजों एसेबाबो रोंलायनो हागोन।
औ औ नंगौ। इन्टारनेट होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो ना?
उम
ओ दा बयबो जों ओ सोलिबाय थानाय थासारियाव जों बयबो ओ जों सुबुंफ्रा एबा लाइमोनफ्रा जों जयबो सालायखायो आरोना इन्टारनेटखौ।
औ नंगौ।
औ इन्टारनेटनि जों जुग गायैनो माने गोबां बेबायदि हेफाजाबखौ जों मोननो हायो।
औ नुनो मोनदों नोंथां।
नोंथां होननाय बायदि फरायनाय जोंना बेबायदिनो ओ ज'ब माबा जोङो साख्रि एप्लाय खालामनायफ्राव जों गोबां बेबायदि इन्टारनेटखौ जोंनो नांगौ जायो।
औ नंगौ।
आजि खालि ओ सोलिबाय थानाय थासारियावहाय गोबां बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगाजैसो जों गोबां खामानिफोरखौ जों मावलांनो हायो। जोंनि फरायनायाव होन गोबां खामानि फोराव जों दायो इन्टारनेटनि जुगायैसो जोङो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो।
उम नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बिब्दिनो फरायनायफ्राव जों ओ बिबादिनो गोरलैयैहाय जों सोलोंथाइखौ जों लानो हायो। इन्टारनेटनि जुगायैनो बेबादि जोङो इन्टारनेटनि जुगायै जों गोबां न'आव थानानै बेबायदिनो अनलाइन क्लास गोबां ओ सोलोंथाइफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। आरो जों गावजोंगाव ओ जों गोजावनाव थायोब्लाबो बिदिनो ओ रायज्लायलायनो हायो जों औ रायज् ज्लायनो हायो।
उम।
आरो बिबायदिनो गोबां माने जोंखौ हेफाजाब होयो आरो ना। इन्टारनेटआ आरो गारजि खौ नायोब्लाथ' गोबां बेबादिनो ओ जों माने इन्टारनेटनि जुगायैनो गोबां माने सुबुं लाइमोनफोरा सिख्लाफ्रा एबा गोबां माने बरबार जानायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां।
इन्टारनेटनि जुगायैनो रं नाम्बार जानायखौ जों नुनो मोन दों बेबायदि ओ भाइरेलफोर जानायखौ जों गोबां माने बेबायदिनो इन्टारनेटनि जुगायै जों मिथिनो मोनो आरो ना। जों नुनो मोनो जों नायोब्लास सानना नायोब्ला गोबां माने इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय ओ गारजिबो होनजायोना ओमफाय आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंनि थाखाय औ औ। फारसेथिं नायोब्ला जोंना माने इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय गोबां माने बेबायदिनो हेफाजाब होदों। बिराद माने बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो ना इन्टारनेटआ। जोंनि थांना थानाय थास सारियाव गोबां जोंखौ दायो माने हेफाजाब होबोगासिनो दं। इन्टारनेटआ औ जों कलेजावनो थां स्कुलावनो थां जोंनो इन्टारनेटखौ नांगौ जायो जों जेरै एटेनडेन्स लानोब्लाबो जोंनि एटेन्डेन्ट नांगौ जायो। गोबां बेबायदिनो अनलाइनफोर एबा कलेजनि खामानि स्कुलनि खामानि गोबां बेबायदिनो जोंनि डकुमेन्टसफोर जोङो
हेलौ नोंथां हेलौ
खोनाबायदा?
खोनादों नोंथांना एसे नेटवारर्क इसु खोमा?
औ औ। बेबायदिनो जोङो इन्टारनेटनि इन्टारनेटजों जों माने बिबदिनो गावनि नांगौ पार्सनेल बुस्थुफोरखौ जों नायनो एबा बाहायनो हायो जों इन्टारनेटनि जुगायै
औ नंगौ।
आरो जों जोंनि गोबां डकुमेन्टसफोरखौ जों इन्टरनेट नि जुगायैसो जोङो बानायनो हायो जोंनि आथिखालाव गोबां बिदिनो जोंनि डकुमेन्टसफोरा जोंना बेबायदिनो अनलाइन जाजोब्बाय नङा होमबा नोंथां।
औ।
अनलाइन जुग जाबाय। जों बेबायदिनो जों अनलाइन होनो अब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो इउसफुल आरो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि जोङो मबाइलजोंनो जोङो गोबां बिदिनो रांफोरखौबो जों फैसाफोर खौबो जों हरनो हायो गावनि फेमिलि एबा गावनि लोगोफोरनो नांगौ जायोब्ला जों फोरमायना जों जेनेबा हरलायनो हाथ'यो आरो ना जोङो हाय गोदोहायथ' बेबायदि गैयामोन। दानि थासारिया माने जोंनि थाखाय गो बां बेबायदिनो इउस फुल जाना फैबाय। फारसेथिं नायोब्ला गोबां खहाबो। ओ नोंथां गोदोनि जों नायोब्लाथ' गोबां माने फारागथि जादों आर ना नोंथां। गोदोनिखौ दानिखौ नायोब्ला गोबां माने सोलायबाय दानि था सारिया माने बिराद आपग्रेड जाबाय। गोदोहायथ' बेबायदिनो ओ गैयामोन इन्टारनेट बिब्दिनो फार्स्टआवथ' जोङो औ जों माने गावजों-गाव रायज्लायनो ब्लाबो जों गोबाव सम नांगौमोन जों फैनो थांनो जों दाथ' जोङो रायज्लायनो गोसोब्लानो जों अवान सेकेणडनि गेजेरावनो जों गावजों-गाव ओ लोगो एबा गावनि फेमिलि मेम्बारफोरजों जों रायज्लायलायनो हायो। गोबां बिदिनो आरो इन र्टानेदनि जुगाय जोंनो गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां बे-बेबायदिनो गावनि कनटेन्ट खालामनानै एबा गोबां बेबायदिनो गावनि टेलेन्टफोरखौ देखायनानै बेबायदिनो फेसबुक एबा इउटुब इन्स्टाग्रामफ्राव गोबां बेबायदिनो रां खामायनाय खौ जों आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां आरो ओम
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो इन्टारनेटआ जोंखौ मानो हेफाजाब होयो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आरो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि आपग्रेड एबा जौगाथाय जानानै फैदों एसे फोरमायना होदो
नोंथाङा जेरै बुंदोंना गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम इन्टारनेटआ जोंखौ बोरै सहाय होबोनानै आपग्रेड जाबोदों होनदों नालाय दा नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन आरो जोङो गावजों- गाव रायज्लायनो बा थाखा फैसानि जोङो एसे हेफाजाब होनाय बा लेनदेन बेफोराव जों गोदोनि समाव बिराद समस्यामोन मानो होनबा जोङो गावजों -गाव रायज्लायनो गोजाननि बा ना जों सिथिक लिरनानैसो जों हरनांगौ जायो जेन दिनै आं चिटिक लिरबाय बे सिथिकआ गोजानाव थांनोबा खमबाबो जोंनो बिराद दिन नांगौ जायोमोन। नाथाय दिनै जों इन्टारनेटनि जे जरिय'जों जोङो नों बुंनाय बायदिनो एक सेकेणडआवनो जों हायो रायज्लायनो। जोंनो इन्टारनेटल' नांगौ नेट मोजांल' नांगौ आरो बे जोङो फैसानि बुंदोंना जों पेमेन्ट आजिखालिथ' अनलाइन जाहैबाय नालाय इन्टारनेटनि माबाजों हाय हेल्प बिजों जोङो इउ पि आइ जों सोलिनो हायो। जेरै जोङो नाम्बार दाइरेक पेमेंट खालामनानै जों खालामनो हायो ओ लेन देन आरो -आरो मोनसे खोथाबाव जोङो इन्टारनेटनि जरिय'जों जोङो बुहुमनि गासैबो जों नलेजखौ मोननो हायो। जों नागिरबानो आरो जों निउसफोरखौ जों बेफोरनि जरिय'जों जों खोनानोबो मोनो जेरै अबे जायगायाव मा जादों जों बेफोरनि सब माने खबरखौ जों लाजोबनो हायो जों बेफोरनि गेजेरजोंहाय। आरो नोंथां बुंदोंमोन नालाय मा होनो अनलाइन ना? अनलाइनजों आरनिं एप जों नोंगौ नोंनिया मानो होनबा जों गोदो फैसा खामायनो थाखायबो जोङो गोबां माने रोङि मानसिफ्रा रोंनाय जा रोङि जा जोङो मा होनो लेखा फरायबाबो जों साख्रि होसोनानै मोनामोन। ना नलेज थाबाबो नाथाय जायो जोङो बे इन्टारनेट ना जों एसे जोङो रोङो बायदिब्ला जोङो जोङो एसे मा होनोमोनलाय इन्टारनेट सिङावनो जों सार्च खालामनानै नायोबा जोङो गोबां जों खामायनो रां आरजिनो हायो जों जेरै ससियेल मेडिया ना? आरो स्टक मार्के केट जों बेफोर सि बेफोराव जों सोलोंनानै ना अनलाइनि जों सोलोङै आरो बेजोंहाय जों खामायनोबो हायो। बेयाव गावनि टेलेन्टखौ जों देखायनो हा हायो। गुबुननोबो नों सिनायथि लाख खिहोनो हायो निजेनि।
औ नंगौ। ओ नोंथांजों बेबायदि रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय नोंथां। ओ जोंहाथ' दायो समाबो जाना फै बाय।
समाबो जानानै फैबाय नोंगौ नोंथां। नोंथांनि नोंथाङा आंखौ जे फोरमायबाय आं रोङि आं मिथियिफोरखौबो नोंथां आनो फोरमायनानै होबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा आंबो मिथिजोबा नालाय। ओहोमक्षगोजोननाय थाबाय आरो। दे होमबा ना।